औे नोंथां
औ हेलौ
खोनादोंना।
दा
मा खालामदों दालाय?
अ दाथ' आं ओरैनो दङ नोंथां।
औ माने आं दिनैहाय नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामनाय जादों।
अ नंगौ नामा नोंथां?
नोंथाङा ओरैनो दंब्ला सावरायनो हागोन ना?
हागोन दे नोंथां आं ओरैनो जिरायनानैसो दंखायो। हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जागायनायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे जागोन दे जागायजागोन।
आतसा नोंथां दा जोंनि बर'फोरनि जे दोरोङारि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे जामुं बेनि सोमोन्दै ओरैनो सुंद' सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जामुंनि सोमोन्दै ना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
सावरायनो हागोन दे नोंथां जामुंनि सोमोन्दै सावरायनायाथ' जोबोद गोनां।
नंगौ नोंथां थारैनो बेनिखायनो आङो जोंनि गोदो-गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जे दोरोङारि जामुंफोर बैफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों एसेब्लाबो सावरायनो लादों नोंथां
जागोन दे जागोन नोंथां सावरायनो हागोन नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ्राखौनो सानदों
दा नोंथां दोरोङारि जानाय लोंनाय बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय आवगायनोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां जागोन।
ओ नोंथां ओ जोंहा दोरोङारि जानाय बेखौ एसे दोन्थ'नानै लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन।
दा दोरोङारि लोंनायनि बिथिंखौ रायलायनो थाङोब्ला जोंहो गिबियावनो जौआ फैया होनबा नोंथां।
अ नोंथां नंगौथ' नोंथां जों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि गेजेराव लोंनायनि गुदि मुवाया जोङो जौखौनो होननानै बुङो नोंथां जौआ जोंनि मोनसे हारि उम नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ दा जों बर'फोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जौ होननाय मोनसे मुवाखौहाय बाहायबोबाय थादों दा दोरोङारि सोलिबो थादों आथिखालनि समावबो जे जौ बेखौहाय जोंनि समाजावहाय बाहायबोबाय थानायखौ नुदों नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि समाजाव बर'फोरनि दोरोंआव जौआबो मोनसे गोनांथार जायगा आवग्रिनानै लानो हादों नोंथां मानोना जोङो जोंनि हारिमुआव जौखौबो मोनसे हारिमुवारि लोंग्रा मुवा महरै बाहायबोबाय थादों अब्ला नोंथांनि ओनसोलाव बै बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा मुवा जौखौ माबोरै दिहुनाय जायो नोंथां अननानै नोंथाङा एसे फोरमायदो नामा
हागोन नोंथां हागोन आं फोरमायनो नाजानि बे खोथाखौनो आं नोंथांजों आरो नोंथांनि गेजेरावहाय फोरमायनो सानबाय थागासिनो दंमोन नोंथां
औ दे नोंथां अब्ला फंनैसो फोरमायसाय नोंथां
औ नोंथां गुबैयै जोंनि ओनसोलावहाय बे लोंग्रा जोंनि दोरोङारि लोंग्रा जौ बेखौहाय मोननै रोखोमै खालामनानै लोंनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां दा गिबियाव जौखौ संनानै जे माइरं खौहाय संनानै ओ साननै सानथाम आरो स्नि दिनहालागैसिम दोननानै जौ गिसि होननाय जायो बै माइरंनिफ्राय एमाव होनानै जे सा सानथाम सानब्रै दोननानै बिदै गयो बै बिदैखौहाय जौ गिसि होननाय जायो नोंथां दा बेनि उनावहाय जेब्ला जौ गेसिखौ लोंखाङो लोंखांनायनि उनावहाय बै जौ बिदैखौ बिदैया जोबोब्ला दै होनानै सानसे बा साननै दोननायनि उनावहाय जौखौ मावनाय जायो नोंथां दा बै जौ मावनायखौहाय जौ गोरान एबा सेरेबबो होननानै बुंनाय जायो नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां आं नोंथांनि बुंनाय खौ खोनागासिनो नोंथां अब्ला नोंथांनि ओनसोलाव जौखौ बेबादि आदबजोंनो दिहुनो नङा होनब्ला
नंगौ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव जौ नि दिहुनथायारि आदबफोरखौ खोनानानै आङो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां मानोना बेफोर आदब खान्थिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजनि दोरोङाव सोलिबोबाय थानाय मोनसे मख'जाथाव आरो मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे खान्थि नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां
बेफोर आदब खायदाफोरखौ दिहुननानै सोलों नानै बाहायबोनानै जों बर' समाजाव मोनसे हारिमुवारि मुवा बेसादफोरखौ गावनो गाव सोरजिनानै लानो हानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा अब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बर'फोरनि दोरोङारि लोंग्रा मुवा जौखौ आथिखालसिमबो गामियारि ओनसोलाव दिहुननायखौ नुनो मोनगासिनो दङ नोंथां।
नंगौना नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव दिहुननायनि बादैबो फंनैसो फोरमायनोसै नामा नोंथां
फोरमायजागोन दे नोंथां नोंथांनि ओनसोलावहाय जोंनि दोरोङारि लोंग्रा जौ बेखौ माबायदि रोखोमै बाहायनाय एबा दिहुनथाइ जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा सुंद'यै फोरमायलांदो दे नोंथां
अब्ला खोनासंदो नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बर'फोरा दोरोङारि माखासे फुजा फोरबो आरो गोबां गुबुन बर' हारिजों सरजाबनानै खुंजानाय रंजाथाइयारि फोरबोफोराव बैफोर जौफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथां आथि आथिखालाव बेनि अनगायैबो नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो न'खर न'खर जेरै बैसागु फोरबो मागो दमासि खा खाथि गासा फोरबो बायदि गुबुन गुबुन फोरबोफोराव हारिमुवारि माखासे रंजाथाइारि समजों हाबा हुखाफोरावबो जौनि बाहायथिया जोबोद गोनांथार बेनिखायनो गोदो गोदाय समनि फ्रायनो जोंनि ओनसोलावबो जौखौ माखासे ओरैबायदि आदबफोरखौ लानानै दिहुननाय जायो नोंथां जेरै जोङो सिगां जौखौ दिहुननो थाखाय न'आवनो मोननाय माइरं नङाब्ला एंखुरखौ जुमाय महरै संनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां बेखौ ओंखामखौ जेरैबादि सङो बेबादिनो संनानै लानानै उनाव सानसेनि गेजेरावनो बै मोननाय जुमायखौ ओंखाम बादि बिदि महरानो जायो नोंथां बेबो बेखौ एर'ननानै लानानै एर'ननाय समाव जोङो दोरोङारि माखासे जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय थालिर बिलाइफोरखौ बनानै नङा अब्ला जोंनिनो हारिमुवारि मोनसे बेसाद जायखौ माइरं जावनायाव बाहायनाय जायो संग्राय बेफोर आइजेंफोरावहाय एर'नानै लानाय जायो नोंथां दा एरनखांनानै नंगौ नोंथां एमाव खौ एमावा जा-जाबाय जौखौ दिहुनायाव नांगौ जानाय मोनसे गोनांथार बेसाद बे एमावखौबो जोङो बै जौआ जौ संनायनि जुमाया सेवनो थाखाय थाखाय बे एमावखौ बाहायनाय जायो नोंथां आरो बे एमावखौनो बे जुमायाव फुननानै बिदै ओंखारजासिम खोबहाबनानै दोननानै सानसे हरसे उनाव जुमायनि दोख्लायाव बा जुमाय सोग्रा दाबखायाव जायखौ जोङो जौ दाबखा होननानै बुङो बे जौ दाबखायाव सोनानै लानाय जायो नोंथां
औ नोंथां मोनसे खोथाखौ आं गोसोआव फैदों नोंथां थां जे जोंहा जोंनि बर'नि जे मोनसे जे ओ दोरोङारि सोलिबोबाय थानाय मोनसे लोंनाय जौ दा बे जौखौहाय जोंनि बर' समाजावहाय माबे फोरबोआवहाय बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव जौखौ बांसिनै बोथोरजों सरजाबनानै खुंजानाय बैसागु फोरबोनि सायावनो बांसिनै बाहायनाय जायो नोंथां बैसागु फैब्लाथाय बेनि बाहायथिया जोबोर बेसेन गोसा जायो
नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
दा जोंनि ओनसोलावबो बे फोरबोआवनो जे जोंनि बोथोरारि बा बोथोरजों सोमोन्दो गोनां दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'सै नामा?
दे दे